हेल'।
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना नोंथां?
औ औ। खोनादों आङो नोंथाङालाय? औ औ ओम ओ फुंनि समनि फुंसमनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। ओ नोंथाङा ओ दसे सम रायलावनो दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ नंगौ हागोन।
औ ओ जोङो ओ बर' हारिनि जानाय लोंनायफोरनि बागै ओ ओंख्रिफोर बायदिसिना ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायनि।
नंगौ।
औ जोङो ओ बर' हारिनि ओंख्रिफोर बुङो ब्ला जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो गोदै, गोबाब, गोखै, गोफा बायदिसिना रोखोमनि मैगंफोर जायो। ओ बिनि गेजेराव जोङो माखासे ओंख्रिफोर जेरै अन-अनला ओंख्रिजों जोङो ओ माखासे बायदिसिना मुवा बेसाद होनानै जानो हायो।जेरै जोङो अनला ओंख्रिजों जोङो ओ साम' जानो हायो, बायदिसिना बेदर होनानै जानो हायो, औवा मेवाइ होनानै जानो हायो, खांख्राइ होनानै जानो हायो, ओ बिब्दिनो जोङो गोबां रोखोमनि मैगंफोर जेरै सबायजों दाउ, सबायजों साम', सबायजों दालि, बेफोरबायदि होनानै जानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा ओ औ नोंथाङा सबाइ ओंख्रिजों साम' संनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ हागोन।
औ।
सबायजों साम' साम'आथ' जानो जोबोर गो थाव जायो।
औ नंगौ।
गिबियावनो जोङो साम'खौ जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव दैमा बा फुख्रि बिलोफोरनिफ्राय जोङो नागिरनानै लाबोनाय जायो। सामु खौ जोङो बेनि मैलाया ओंखारलांनांगोनथ' बेनि थाखाय जोङो हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो। बेनिफ्राय जोङो साम' खौ साफा हुनानै बेयाव थानाय दाखोन खौ गार गारनांगौ आरो बेनि लानजायखौ दानस'नाय जायो।बेनि उनावहाय जोङो सबायखौ जोङो सुखांनानै सारायाव दै इ से ओमफ्राय सबाय आरो खार दै संख्रि होनानै जोङो सबायखौ रुइहोग्रोना लानांगौ। बेनिफ्राय जोङो जेब्ला सबाया रुयगोन अब्ला जोङो सागं सानाय जायो बेयाव। सबायखौ गेब्लेहोनो थाखाय आरो साम'खौ जोङो गिबियाव सामब्राम गोजा होनानै ओमफ्राय बानलु सामब्राम गुफुर बेबादि होनानै जोङो एवग्रोनानै लानांगोन। जेब्ला एवनाया जागोन अब्ला जोङो सबायाव होसन सननानै होनांगोन। बेनियाव उनावहाय गोदौ होनाय यनि उनाव जोङो सं सबायखौ जाजानाय जायो आरो बेवहाय मोदोमनो थाखाय जोङो गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाबो बाहायनाय जायो। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ औ
आरो खारदै जोंथ' साम' ओंख्रि संनायाव सबाय ओंख्रि संनायाव खारदैनि गोनांथि जायो बे खारदैखौ जोङो जोंनि न'खर फोराव थानाय थालिर बि फांनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो जेरैहाय थालिर बिफांखौ जोङो दानफायनानै बिनि फस्लाखौ जोङो फिसा फिसा जिरनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो बे जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेखौ अरजों सावनानै जे हांगार ओंखारगोन बे हांगारखौ जोङो दैजों सरनानै दिहुननाय जायो आरो बेखौनो जोङो खारदै महरै बाहायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव खारदैखौ माबायदि बानायनाय जायो एसे खोन्थानो हागो । हागोन नामा? हेल' नोंथां
ऐड ओड
हो औ खो खोनादों नोंथां
खारदैखौ खारदैखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो ओ दिहुननाय जायो। जेरै जोङो थालिर थालिर बिफां जोङो थालिर बिफांखौ जोङो गिबियावनो दानफायग्रोना लानांगोन दानफायग्रोनालानानै बेखौ जोङो ओ दान सना लाग्रोनांगोन आरो दानस'नानै बेहा सनै स सथाम खालामग्रोना लानांगोन बेखौ जोङो दाननो थाखाय सिखा रुवा बाहायनांगौ जायो ओ खदालबो बाहायनांगौ जायखौ जोङो मादाखो दानख्ला'ना लानाय जायो आरो जोङो मिथिनो मोनो जे ओ थालिर बिफांनिफ्राय ईसे खमसिन गोबाबखौ मोननो हायो, आरो मादानिफ्राय एसे बांसिनैहाय गोबाबखौ मोननो हायो होनना मिथियो आरो जे जोङो गिबियावनो जोङो थालिरखौ जोङो रुवाजों दानखावग्रोना लानांगोन बेबायदि दिनो सिखा रुवा बाहायनानै बेखौ जोङो फिसा फिसा खोन्दो बाहायग्रोना लानांगोन, आरो बेखौ मोजां-मोजां जायगायाव बेखौ जोङो फोरान!